खोनादों आंनि बुंनाय रावखौ नोंथां
औ थारैनो खोनानो मोनदों नोंथां।
औ अब्ला नोंथांनिसिम गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोनाबिलिनि गोहोम गाहाम हामलायनायखौ खौ जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ अब्ला आं नोंथांखौ कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जे जोंनि जि गोदो ओ जोंनि जि बर'नि दोरोङारि खेला बेफोरनि सोमोन्दै आं एसे सावरायनो थाखाय नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां ओ नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन नोंथां
औ थारैनो सम होनो हागोन नोंथां
औ अब्ला आं जोंनि बर'नि जि दोरोङारि खेला आं बेनि बागै फंनैसो बुंग्रोनोसै आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ ओ जोंहाथ' दोरोङारि खेला एबा जोंनि बर'फोरनि जि खेला बेफोरथ' जोंहा गोबां दङ नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जायखौ जोङो दिनैनि जि आथिखाल मुगा बेखौ जोङो गोबां खेलाखौनो जोङो ओ जोंहा बावगारनो एबा मोनथिया आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जोंहा ओ खेलाया मोननै रोखोमनि दं आरोना जेरै जोंहा दैनि खेला द‌ङ आरो ना नोंथां जेराव जोंहा बायदि खेलाफोर दं जेरै जोंहा आमोल दिमोल दङ आरो नोंथां आमोल ओमफ्राय ओ खासेव' बेन्द्रा ओमफ्राय थब्ल'नाय एम्बु बारनाय सानस्रिनाय बायदि दं आरो नोंथां आरो जोंहा गुबुन मोनसेया दङो जोंहा जि बोरि खेला बोरिनि खेला जायखौ जों बोरि एबा हायाव खेलेनाय जायो आरो नोंथां
नोंगौ नोंथां
जेरै जोंहा बेयाव दङ खारनाय गिला खुबैनाय
औ
थुंग्रि सिबनाय ओमफ्राय आमाय जुमाय औ ओमफ्राय गर गेलेनाय बायदि गोबां खेला दङ आरोना नोंथां
औ नंगौ
बिदिनो जोंहा बिदि गोबां खेलाफोरखौ मानो होनोब्ला जोंनि जि आथिखाल मुगा बेयाव माने जोंहा नुनो थांला आरो नोंथां
औ नंगौ
औ बिदिनो जोंहा मानि थाखाय होनबा जोंहा जि गोदो जि जोंनि जि आजै आजौमोननि जि गथ' गथाइ एबा उन्दै उन्दै गथ'फोर नोंथां बा बिसोर बे खेलाफोरखौ गेलेयोमोन नालाय नोंथां
नोंगौ नोंथां औ
जायनि थाखाय जों गोदो बेफोर खेलाखौ गथ'निफ्राय लानानै गोदोर सिमा लासेै एबा ओ जौमोन एबा लायमोना लासि सिम गेलेनायखौ नुनो मोनोमोन
औ नंगौ नोंथां
आथिखालनि जुग जेराव जोंहा मबाइलनि जुग नोंथां
नंगौ नोंथां औ
जायनि जाहोनाव जोङो गोबां खेलाखौनो मोनथिया एबा जोंहा बे गैला बेखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
आथिखालाव जोंनि जे दोरोङारि खेला बायदि गोबां बिफोरो माने गोमालांनो हमबाय आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिब्दिनो जोंनि जि खेला बे बेफोरखौ जों आथिखाल मुगानि जि फरायसालिमा बायदिफोराव एबा फरायसालिनि जि लेखा बिलाइनि जि फरा खोन्दो बेफोरावसो जोङो खोनानै बा नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बेनि जाहोनानो जाहैबाय जोंनि जि आथिखाल मुगायाव जि जोंनि जि उजिबोनाय जि लाइमोन गथ'फोर एबा गथ'साफोर बिथांमोना बेफोर खेलाफोरखौ माने ओ गोदोनिफ्राय बा जोंनिसाय गोदोर एबा मान गोनां गोदोर एबा आबय आबौमोननिफ्राय माने नुनो मोनैखाय। बेफोर खेलाखौ माने दानि आथिखाल मुगायाव दा सोलिबाय थानाय बायदिसिना खेला जेरै ओ जायखौ जोङो क्रिकेट होनो। ओमफाय फुटबल जोलुर होनोना नोंथां जायखौ। बायदिखौ गेलेयो आरो आरो जोंहा मबाइल नालाय जोंहा। मबाइल आवबो गोबांङानो गेम गेलेयो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां।
हेलौ नोंथां बिदिनो आरो ना नोंथां दा जों गोदोनि जि खेला बेफोरनि मादाव जोंहा मोननैसो खेला आथिखालावबो दङ आरो नोंथां जेरै जोंहा आबाद आरो जोंहा खारनाय बादायलायनाय बायदिया दोङो आरो जोंहा आंनि जि गोलाव गोलाव बारनाय गोजौ बारनाय बायदिया दोंङो आरो नोंथां। औ आरो बिब्दिनो जोंहा जि जोंनि जि गामियाव जि बो बैसागो बोथोराव जानाय जि। ओम फारिखान्थि जेराव जोंहा मोनसे फांसन खुंनाय जायो नालाय नोंथां।
औ नंगौ नों
बेयाव जोङो खायफा गामियाव जोङो बेबायदिनो गामि एबा गोदोनि जि खेला एबा जायखौ जोङो मोनथिया बेफोर खेला बेफोर खेलाफोरखौ खायफा गामियाव जों गेलेनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ नाथाय जोङो गोबां गामियावनो बेफोर खेलखौ नुनो मोना।
औ नंगौ नोंथां।
औ अब्ला नोंथांनि ओनसोलावबो बिब्दि खेलाफोरखौ गेलेनाय जायो ना जाया नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ थारैनो नंगौ नोंथां ओ जोंनि ओ गोदोनि खेला गेलेनायनि बागै नोंथाङानो माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायनानै होलांखाबाय। आङो बिदिब्ला नोंथांनोबो जोंनि आथिखाल मुगायाव दा दा मा दा मा खेलाखौ गेलेयो बेनि बागैसो आङो नोंथांनो फंनैसो फोरमायनानै होनोसै आरोना नोंथां।
औ औ थारै नोंथां।
गिबि गिबियावनो जोङो खेला गेलेनाय होनोब्ला जोंनि दानि आथिखाल ओ गथ'फोरखौ जोङो गोबांखौनो ओ बारा एसेबां खेला गेलेनायखौ नुनो मोनला आरोना नों थां मानो होनोब्ला जोंना दा आ म मबाइलनि जुग नङा होनोमबा नोंथां जोङो बे मबाइलफोरावनो माखासे गेम भिदिअफोर गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरोना नोंथां जायनि जाउनावनो जोंनिया दानि आथिखालनि गथ' मानसिफोरा बा जोङो लाइमोन गथ'फोराहाय खेला गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनला आरोोना नोंथां जेरैहाय जोंना उन्दै समनिफ्राय फ्रायनो मबाइल बाहायनायनि जाहोनावनो जोंना बर' सुबुंफोर बा माखासे बर' लाइमोन गथ'फोरा खेला गेलेनायनि बागै बावगारजोबलांबाय आरोना नोंथां नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोंना गोदो गोदायथ' गोबां खेला दङमोन नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोंना नोंथाङासो बुंखांनाय बायदिनो जेरै दैयाव खेला गेलेनाय बा जोङो गो बोरियाव खेला गेलेनाय। जेरैहाय जोङो दैयाव खेला गेलेनायाव जोङो जेरै ओ दैयावबो जोङो खर' दांनाय गेलेयो। बा जोङो बेबायदिनो थब्ल'लायनाय गेलेयो। थाखुमालायनाय गेलेयो बेनि अनगा जोङो बोरियावहाय जेरै गिला गेलेयो खिखर गेलेयो काबादि गेलेयो गर गेलेयो। थाखोमालायनाय गेलेयो खर' दांलायनाय गेलेयो बेबायदिनो गोबां रोखो योमोन आरो ना नोंथां जोङो। सिगां गोदो ओ गोदाय गोदो गोदायनि सुबुंफोराहाय नाथाय जोङो दा थिखाल मुगानि गथ'फोरखौ नायनो थाङोब्ला बेफोरनिफ्राय जोंना रावबोआनो जानगाराव थानो थाजोबबाय आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ थारैनो।
औ मानो थायो होनोब्ला जोंनिया दानि गथ'फोराहाय गोबाङानो मबेइलफोरावसो गेम बा भिडिअ' गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनसै आरोना नोंथां बेनि जाहोनावनो जोंनिया बा दानि आथिखालनि गथ'फोरा गोबाङानो खेला गेलेनो बावगार जोबलांनो हमबाय आरो ना नोंथां गोदो गोदायनि खेला गेलेनाय होनोब्ला जोङो ओ मोनसे सल'आ खोथा फैयोदि जोंना ओ आलारि दामब्रा। बे हालारि दामब्रानि खोथाया जोंना गिबियावनो फैग्रोयो आरो ना नोंथां मानो होनोब्ला जेरै आलारि दामब्राया जोंना गिला गो गिला गेलेनायाव जोबोद आखा फाखामोन आरोना नोंथां। सानसेखालि बियो गावनि गिला खाननानैहाय सातथा हाजो बारलांनानै आसागि बैसागिनि सि दानायावहाय मोनहैदोंमोन होननानै जोंनि गोदो गोदायनि आबै आबौमोना खिन्थायो आरोना नोंथां सातथा हाजो बारनानैहाय बियो गिला फिथाइखौ लायनो थांनायाव आसागि बैसागिया बेसोरजों ओ नुनानैहाय जुलि जालायदोंमोन होननानै जोंनि बर' सुबुंफोराहाय फोथायो आरोना नोंथां बे आलारि दामलाजोंहाय गिला फिथाइयाबो हारसिंनो बेयोखौ गिला फिथाइखौ लायनो थाङोबोला बेयो गिला फिथाइआ हारसिंनो आलादा आलारि दामब्रानि पकेटाव ओ हाबनानै थाफैयोमोन होननानै जोंनि गोदोनि सुबुंफोरा फोथायोमोन आरोना नोंथां बेबायदिनोहाय जोंना गोबां रोखोमनि खेला गेलेयोमोन आरोना नोंथां गोदो गोदायहाय नाथ नाथाय जोङो दा आथिखाल मुगायाव गथ'फोरखौहाय ओ बेनि अनगा जोङो माखासे खेलाफोरखौ गेलेनायखौ जोङो दानि मुगायाव नुसै। जेरैहाय जोंनिया ओ फुटबल। क्रिकेट टेबोल टेनिस बासकेट बल भलिबल। बा जोङो काबादि खारनाय बेबायदिनो गोबां खेलाफोरखौ जोङो दानि गथ' फोरखौ गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनो बा जोङो बारा एसेबांबो नुनो मोनला आरोना नोंथां। बे खेला गेलेनायनि गेजेरजों जेरै जों फुटबल खेला गेलेयोबा जोङो गावनि देहाया मोजाङै थायो। बा जोङो इयुनावबो सासे मोजां मानसि जालांनो हायोबा जोङो गावनि हारिखौबो बेबायदि खेला गेलेनायनि गेजेरजों जोङो फोथांनानै लाखिनो हायो आरोना नोंथां नाथाय जोङो दानि आथिखाल नि गथ'फोरा बेफोर खेलाखौबो जोंना गोबाङानो गेलेनो हमला बा जोङो खायफ फा खायनिखौल' बेबायदि गेलेनो थांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। जेरैहाय जोंना दानि गथ'फोरा ओ मा गेलेयो होनोबा जोङो मबेइल। फनाव गेम भिडिअस बायदिसिना गेलेयो जायनि जाहोनाव जोंना ओ माखासे गथ'फोरा खेला गेलेनायनि बागै बावगारलांनो हमजोबबाय आरोना नोंथां। ओ बेबायदिनो जोंनिया दानि गथ'फोर उन उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो नुनो मोनो जे जोङो जेरैहाय ओ थाखोमालायनायफोरखौ जोङो दानि गथ'फोरखौ गेलेनायखौ गोबांखौ नुनो मोनो। बा जोङो घर गेलेनाय बेनि अनगा जोङो माखासे खेलाफोर गेलेनायखौ नुनो मोनला आरोना नोंथां मानो होन होनोब्ला जोंबो गोदो गोदाय बेबायदि गिला गेलेनायखौ मारै गेलेयो बेखौ जोंबो रोङामोन नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ थारैनो
औ बे गिला गेलेनायखौहाय जोङो गोदो गोदायनि आबै आबौमोननि बा औ सुबुंफोरासो गेलेयोमोन होननानै जोङो खोनानो मोन दों आरोना नोंथां बे खेला गेलेनायजोंनो गोदोनि सुबुंफोरा जोंनिया जोबोद ओ गावनि देहाया स्ट्रं जायोमोन आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोंनि ओ खेला गेलेनायाव बेबायदिनो गेलेयोमोन होननानै जोङो गोदोनि सुबुंफोरनिफ्राय खोनानो मोन्दोंमोन आरोना नोंथां नाथाय जोङो दा गोबांखौनो बे खेला गेलेयिखौ जोङो नुनो मोनसै आरोना नोंथां।
औ थारैनो नंगौ थार नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथां जोङो दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां जोंना समाबो जाबाय।
औ जागोन दे नोंथां ओ नोंथांसिमबो आङो बेबायदिनो जोंनि बर'नि दोरोङारि खेलाफोरनि बागै ओ मामोनलाय बिनि जायखिजाया सोमोन्दैनि बागै मिथिनो मोननावै जोबोद गोजोन मोनबाय आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां नोंथांनिफ्रायबो आङो माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ औ अब्ला गोजोनथों।
औ नंगौ नोंथां